हेल' खोनादोंना नोंथां।
हेल' हेल'। खोनादोंना नोंथाङा।
औव खोनादों नोंथां।
औव नोंथां मा औव नोंथाङ मा खालायगासिनो दङ।
दायो मोनाबिलिनि ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो दं नोंलाय
अ नोंथां नै आंबो बिबदिनो नोंथाङााबो जिरनानै दं बिबदिनो ओरैनो
औव आचसा
औव नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ मोजाङै क्लायरै खोना
औव खोनादों नोंथां
अ बिदिब्ला आङ नोंथां सानैजों मोनसे आयदानि सायाव फंनैसो जा एसे मिन्थिगौ बिनि सायाव फंनैसो सावरायनि ना?
ओ सावरायजागोन दे नोंथां ।
औ नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला जों दसे सम सावरायनोसैना
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ दा जोंहा ओ ओम मा होनो गोदोनि न'खर सुंबोनाय एबा गोदोनि समाज आरो दानि समाज माबायदि फारागथिखौ जों मोननो हादों बेनि सायाव जों सानैजों एसे ओ सावरायलायनि आरो एसे मोनथिगौ गोदोनि समाव माने जों हा ओ माबोरै रायजो जाबोयोमोन बा गोदोनि समाव जोंहा मा मा मुवा बेसाद दङमोन माबायदि जों जोंहा माबायदि जोंहा माने जौगाथायमोन ओमफ्राय दानि जुगाव जोंहा मा मा मुवा मोननो हासै आरो माबायदि बा जोंहा ओ मुवा बेसाद मोननो हाससै आरो माबायदि बैफोरखौ लानानैनो जों
हागोन दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि औ नोंथांनि ओ आरोे
मोजां खोनाफैयासै नोंथां।
हेलौ
बुं नोंथां औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां हायोब्ला नोंथां औ नोंथांनि मोनदांथिजों फंनैसो फोरमायना होदो होनदां नोंथां।
जागोनदे नोंथां दायो खोनासंदों ओमबा नोंथां गोदो गोदाय बाथन जोंनि समाजाव बिदिनो बर' बर' समाजाव लोंला जाला जुमाय लोंला लोंलि खालामोमोनना
औ।
ओरैनो गावजों गाव जुमाय लोंनानै बुलायलायनाय सोलायलायनाय बिदिनो अमा फिसिनाय लेथ्रा लेथ्रि जायगाफोरखौ खालामनाय
माने जेबो साखोन सिखोन गैयामोन आरोना गोदोनि दिनाव ओमफ्राय दानि जुग जुगाव गोनोखोआरि मुगायाव बेफोरखौ मानसिनि फरायनायजों लोगोसे साननायफोरा आब साबनायफोरा सोलायनायजों लोगोसे बेफोर गासिखौबो आथिखाल खालि मुगायाव गारनो हमदों माने सोलायलांनो हमदों आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनाव बिदिनो सोलोंथाइबो गैया सोर बा बोसोन होग्राबो गैया सोरबा सोरबा सो बेलेगावबो थांनानै सोलोंनायबो गैयामोन नालाय गोदोनि जुगाव ।
दानि जुगावथन बयबो सोलोंथाइजों लोगोसे
गावखौ साखोन सिखोन लाखिनाय एबा गावनि समाजखौ मोजां लाखिनो थाखाय बयबो सोलोंथाइ लाबाय नालाय दा
ओम।
गासिखौबो बेफोरखौ माने साखोन सिखोनाव फैनो हमबाय आरोना। समाजावबो बिदिनो लोंला जालाबो गैला बिदिनो साखोन सिखोन था न'खरफोरखौ थानो हमबाय आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
अह हागोन ओ।
हेल'?
खोनादों ना आं लारायनायखौ?
औ खोनादों नोंथां।
औ
ओ औ खोनादों नोंथां।
ओं खोनबाय दाना।
हेल' औ।
हेल' नों खोनादों ना खोनायाखै हेल' दा नोंथां जोंहा उम उम।
दा
हेल'?
हेल' खोनादों नोंथां बुंलाय।
समाज मा गोदोनि दा ओ समाज सुंनाय बा न'खर सुंनायनि बिथिङाव जोङो ओ फारागथिखौ गोबां नुनो मोनदों आरोना नोंथां। दा जोंहा गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला जों समाजाव दा